हेल अ खोनादों खोनादों
ए खेबसे मा होनो
औ मा होनदों हा हा
फन फैबाय नामा
नै बिरखां फन हरदोंमोन
हैय हमथ नङा फागलनिखौ
दानबाय आं दानबाय
खेबसेयाव दस मिनिटल नो माथो
अ अ
है दाख्लै जोङो ओइ टफिग गैयाबाबो जाहोलै दाख्लै आल बालसो रायज्लायबाय थादों जों
उनाव बोरैबा जाबा
जेबोजाया जेबोजाया
अ
फाग्ला फाग्लासो खोनानानै दाख्लै माबा सोरनिबा माबा थाइपिं माबा थाइपिं खालामनायाव खोनाबाय थादों आङो दा बुंथला आं दा लास्टआव माबायाव दानबा बुंगोन र
औ औ ओमफफ्राय सार दा बोथोरा माबादै नोंसिनिथिं?
ओइ नै हाहां हाहां जादों एसे
ओ
गाय बाय नामा? ना माइ गायबाय।
माइ गायथवाखै सार ओरैनो हाया खारायनानै दंथयो।
ओम माबायदि गायो नोंसिना मा माबा खासिया नामा?
अ खासियाथ गाया बे डाइरेक्ट गायो खोथियाखौ फुनानै दडाइरेक्ट गायो।
ओ जोंथिंबो गायो ओमफ्राय खासियाबो गायो जोंसिंजाय ।
अ
अ नोंसिना। गामिफ्राव दुब्लि बुरजा दं खोमा ना?
दङ दंनायालाय।
अ अ जोंनाबो बि बिदिनो दङ बयबो गामि ओनसोनना माय गायग्राना। बयबो गायो।
मा मा माइ गायो नोंसोरनिथिं ओरैनो?
जोंनिथिं बिदिनो रनजित ओमफाय बावा बेफोरनो आरो आं नामफोर खौ बांद्राय मिथिलाय लाङा।
जोंथिंबो बिदिनो आंबो बारा दुब्लियाव ओंखाराना ओमफ्राय नामफोरखौ मोजाङै मिथिया।
अ अ अ। आमफाय ओ हो
गायजेनाखै?
गायजेनाखै सार एसे खोथिया जौनो नांबावगौना दाबो। खोथियानो गाहाय गाहायसो गायजेनबाय नामा नोंसिनिथिं?
गायबाय सोरबा सोरबा एसे गायबायानो।
अ औ सार सारमोनहा बुरजा गायथारो नामा न'आव?
एसे थाङो थांनाया बुरजायानो।
अ मोजां मोजां। जोंनाबो बांद्राय नङा एसेया एसेल' गायो बां बांद्राय हा गैयाना।
अ थोजोब्रा बोसोरसे थैयोना थोआ बोसोरसेसो थैयोना थोआ?
बोसोरसेसो बायदेरनांगौसो जायोसार एसे।
ए जोंनाथ' बाया बायनाया आग्लायोसो जोंना ।
अ अ अ मोजां।
ओम फानो ओमफ्राय खावसे ओरैनो आग्लायबथाय।
होमबालाय नोंसिना हो
आसोल मोना गायो ना गाया टाइगार मोना?
टाइगार मोनहाबो गायो बिसनाबो दङ।
अ
दङ खोमालै बिसिना।
उम नों मा होननो नायदोंमोन?
मा होननो नागिरा मोनथाय आं। आलि दाननो रोंगौ, गायनो रोंगौ, बाननो रोंगौ।
उम।
सारा आमफाय माय गायनो रोंओदा।
ओइ रोङोमोनलै एसे रोंनायालाय।
आंबो थुनो रोंगौ होनबाबो बिदि गायबाय थाग्रा नङा।
अ एसे एनै गायनाय नायो मालाबा मालाबा।
ओ ओ। दानि जुगावथ' माइ गायनो मोसौजों हालौ हालेव लाना। सार।
बिया मोसौजों बांद्राय हालेवलाय ओरैनो ट्रेक्टर माबा माबि
अ अ जोंनाबाथ' ट्रेक्टरसो सोयो।
मोसौफ्रानो गैबाव गैबावलासो सोरनाबा सोरनाबा जोंनिथिंजाय।
औ औ औ।
दाबावैनो जुगानो सोलायसिगोन सार मोसौजों रावखौबो हालेवनाय नुनाय नंलाना।
गैया नुला मोसौजों हालौनायखौनो नुला सार।
ओरैनो नोंसोरनिथिं माबा मा होनो बै माइ गायग्रा मेसिन दंना गैया?
माइ गायग्रा जोंनिथिं नैबे जोंनि गामियाव बिदिजों गायफेरनाय नुवाखै आं खिन्थु थ' दस्रा गामियाव नुबाय आरोना।
गैया जोंथिंबो माने नुवाखै आङो मबाइलफ्रावसो नुलाबाय थादों।
आसा गामियाव नुबाय आं।
हानायालाय हायो खिन्थु माइ मेचिना नै दाख्लै जोंहाबो हादोंमोननो।
अ अ अ।
दसेनो जायो जानायालाय माने हानायजोंनो। डाइरेक्ट माबा मा होनो मारा होनाय बायदि जालांखायो।
औ औ।
नोंसिनालाय माजों हादों आखाइजों ना मेसिनजों।
अ जोंना गायनाया खमना ओंखायनो आखायजों जायो दसेनो हायो।
बेसेबांसो गोबाव लायो नोंसिना ओरैनो गायनो।
गायनिया
औ फोजोबनो।
ओरैनो सप्ता खनसे जोनो हायो खोमालै न'आव न'नि गोजा गायोना। मानसि खम साथामसोल' जायो। एफा एफा।
उम उम ओरैनो हाजिराफोर लायोना लाया माइ गायनो।
हाजिफोर थांनाय बोसोराव सानै लादोंमोन थाब हानायनि थाखाय।
बेसेबांसोलै नोंसोरनिथिं ओरै माइ गायनायफोरनि हाजिराया।
हो।
बेसेबांसो होनदां दामा।
अ दामा माबा आरायस'।
आराइस'।
अ। नोंसिनिथिंलाय
जोंथिंबो बिदिनो थिनस' आरायस'आनो।
अ अ होमबालाय एखेयानो। सानसे गायनांगौ जायोना?
सानसे गायनांगौ जायो।
अ ओरैनोथ' बे जानो हगारनाय बे सानजौफुआव बार'थासोआव । ओमफ्राय दुइथानिफ्राय सिटार्ट जाफिनसैलाय। बिदिनो फासथासिम। ओमफाय दा दुब्लिफ्राव दैैया माबादि? गायनो थाखाय जाबाय नामा दुब्लिफ्राव दैया?
दङ जोंना बान्दोनिबो फैयोना। बान्दोनिजोंबो नोंसिनालाय माजों अखाजों गायोना?
जोंना माने दुब्लिना जेनिफ्रायबो बोहैनाय गैया। जोंना माने अखा हाबासो गायनांगौ बिदि जायो आरोना। अखा गैयाबा गैया माने अखा हाबासो गायनो मोनगोन।
दैयालाय एबोल एबेल
अ अ दा दा एसे दंसाबो ओमफाय खोथियानि थाखायथ' दा गायजायाना खोथिया दाबो गाहाय गाहाय ओरैनोथ' दैया गायजानाय बायदि जाबायमोन
जोंना माने बान्दोजों गायो आरो बान्दो दङ ओमफ्राय बेजों दै बोहैदों ना दंग' लाबोयो
ओमफ्राय बेरायहैयाखै नामा जेरावबो सारा
ओरैनाथ' गैथ'वालै सार मैयासो फैदोंना
औ
नोंसोर मा अ नोंसोरबोथ' मैयासो थांदों
अ जोंबो मैयासो फैदों मैया बेलासियाव सफैदों
खैथासोआव
ओ थिनथाफोर जाबायमोन दा ओरैनो गसाइगाव स्टेसनाव आरायथा आरायथायावसो सफैखादों
उम
एक घन्टा लेट जादोंलै ट्रेना।
आंबो लेट जाबोदों मैया बिराद अखा हादोंलै मैया।
जों थाइफ्रिनायसो लोगो मोनदों बिदि बुरजा हानाय लोगो मोनाखै।
उम ओरै माबाथिंबो गायजोबाय माथो रङिया
अ अ अ गायबायथ' आरो नुदोंथ' गायबाय गायबाय। गायनाय नुबोदों जोंबो
ऐ माब ह' गायना गायलाब्रा क क'क्राझारफ्रावलाय माइ गायोना गायला क'क्राझार टाउन खाथिफ्राव माइ गायना गायला होनदां।
अ गायो सार गायो जा गुवार गुवार दुब्लि दं गासिबो गायजोबो बर'नि हाना।
अ आतसा ओ
बर'फोर दंलै गासिबो बर'फोरनि जोब बांसिनानो
बै गोलावफ्रा गायो ना गाया ओरैनो बिसोरो
दारि गोलाव दारि गोलावफ्रा जोंनि ओरै जोंनि ओरै गामिथिं गायो जोंनि जायगाथिं ओमफाय हरै क'क्राझारथिं माबादि थाय बांगाल बांगालफोर गायनाया आंथ' बेखौ मिथि आ सोर जोंनि ओरैथिंलाय बांगालफ्रा जा मावो
औ जोंथिंबो दङ दंनायालाय बाङालफ्राबो
अ अ
गायो बिसोरनो
बिसोर जा माबायो गोसो होयो बिदियावहाय माने बिसोर मेङै बायदि खालामो
मावनायाव देनजारसो
औ औ औ टाइमा जोबसैलाय माथो सो
दस मिनिट जासैना
र जोबाखै दस मिनिट जाहोनोसै
उम अखा हाबाय नामा ओै दा दा अखा हाबाय नामा नोंथां
हाहां जाथारबाय हनै दाबो गैया अबेबा साइदजों हाबाय खोमा जोंनि गामियाव फैथ'वाखै नै
औ
अ नै मोफ्लामला बायबाय
हागोन बादि मोनदां नायनायावथ नै
औ
आ
हाबोगौ
रावबो गायजिनाखै बा ओरै फ्राय माइ गाइ नोंसिनिथिं
हा
रावबो गायजेनाखै
गायाखैथ' जोंनि ओरै गामियावहाय रावबो गायजेनाखै दाबो खोथिया दाबो गाहाय गाहाय ना दे होमबा सार लाखिनोसैना?
दे होमबा दे